हेल' औ खोनादों खोनादों। नोंथाङा दा फ्रि दं दा?
औ फ्रिनि दं औ खोनादों नोंथां फ्रियावनो
दा नोंथाङा फ्रिबा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा टाइम मोनो हागोन ना
औ होनो हागोन दे सावरायजागोन
आतसा सा सा दा जोङो आबहावानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन ओमफ्राय आबहावानि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन दा
औ आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जों नुबाय थानाय जोंनि सोरगिदिं जोंनि सोरबिथिं जिउखौनो जोङो आबहावा होननानै बुंनो हायो नङा होमबा आबहावा होननानै बुङोब्ला गाहायै जों मिथिंगाखौनो बुंनो हायो आबहावा आरो मिथिंगा बिसोरहा गोबां नागारनायनो हायै सोमोन्दो दं जेरै आबहावानि आबहावानि खहा जानाय एबा माने आबहावानि गुबुंले जानाय आरो आबहावानि बायदि बायदि माने माबाया मिथिंगानि मिथिंगानि सायाव सोनारो आरो माने मिथिंगाया जुदि गोग्गोयै थायोब्लानो आबहावायाबो गोग्गोयै थायो नाथाय आथिखालावथ' जों नुनो मोनदों ओ जोंनि ओनसोलाव ओरैनो मिथिंगाखौ जोंनि गोबां सुबुंफ खहा खालामनानै मिथिंगा फोजोबस्रांनाय बिफां लाइफां दानस्रांनाय आरो गाव सुबुं माहारिया थानो लानाय बायदि बायदि जों नुथायाइफोर नुनो मोनदों न नङा होमबा ओ गोदोनि सुबुंफोराथ' गोबां मिथिंगा अनफावरिमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों ओ मानोना गोदोनि सुबुं फोर मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै गावसोरनि जिउखौ खुंदोंमोन गोदोनिफ्रायनो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय गासै सम्पदफोरखौनो गावसोरनि संसारनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ माने मिथिंगानिफ्रायनो सोरजिनानै लायोमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों बेनि अनगायैबो गोदोनि सुबुंफोरा दानाय लुनाय बायदि हाबाफारिफोराव गोबां मुखुबै थायोमोन जेरै दानो लुनो थाखाय बिसोरो गावसोरनि गोनांथि थि जानाय गासै मुवा बेसादफोरखौनो मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै लानाय आरो मिथिंगानिफ्रायनो आगर आखाइ जि जोमाव बायदि गाब होयोमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों बेनि अनगायैबो गोदोनि सुबुंफोरा बायदि बेमार आजार जायोब्ला बि मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बायदि बिदिनो बायदि बेन्दों बेनला दं बिफांनि रोदा बिलाइ बायदिफोरखौ ओ सुबुं मुलि बाह सुबुं मुलि हिसाबै बेफोरनि बागै सानथाव सानथौ माने सानस साननानै माने आनजाद नायनानै बेफोरखौ सुबुं मुलि हिसाबै बाहायनानै जोङो गोबां रग' बियादिफोर फाहामोमोन होननानै जों खोनानो मोनदों बेनि थाखायनो गोदोनि सुबुंफोरा मिथिंगाखौ गोबां अनसाय थायोमोन बेनि अनगायैबो थानो थाखाय न' बां लुनाय मानाय गासैबो बिथिङावनो गोदोनि सुबुं माहारिया मिथिंगानि सायाव सोनारनानै गोरलैयै जिउ खुंबोदोंमोन आरो नाथाय आथिखालाव जोंनि सुबुं माहारिया थामिनबा सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो लोगो जोंनि थाग्रा एबा थाग्रा खुलि एबा जोंनि थानाय जायगाफोरा आंखाल जालांबाय माने खमायलांबाय जेरै मान सिया बांबाय नालाय हायाथ' माब्लाबाबो बाराया नङा होमबा दा बे औ मानसि मानसिया थानो थाखाय दा जायगानि थाग्रा खुलिनि आंखाल जानायलाय अरनबारि आरो मिथिंगाखौ फोजोबस्रांनानै जों सुबुं माहारिया थानो लानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनदों जाउनाव जोंनि ओनसोलाव ओ मानसिजों लोगोसे जिब जुनार जेरै मैदेर बायदिफोरनिजों गोबां दावहा जानायखौ जों नुनो मोनदों जउनाव खायसे सुबुंफोरा आथिखालाव अबथिरायै जिउ गोमानो गोनां जानायखौबो जों नुनो मोन्दों। बेफोर जाहैबाय सुबुं माहारिनि मावथायनि फिथाइ नङा होमबा सुबुं माहारियानो दिनै मिथि औ सुबुं माहारियारि मिथिंगाखौ फोजोबस्रांदों। आरो सुबुं माहारियानो बेनि फिनजथायखौबो भुगिनांदों।
खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों खोनादों खोनादों।
औ सुबुं माहारियानो अरनबारिखौ फोजोबस्रांनानै थानो लानाय लोगो लोगो ओ जिब जुनारहा दिनै थानो जायगा आन्दायदों ओ बेनिखायनो बिसोरो दिनै मानसि थाग्रा थावनिसिम। दावबायबोनो गोनां जादों जाउनाव मानसि आरो जिब जुनारनि गेजेराव बायदि दाङा बाजि आरो दावहा जानायखौ जों नुफ्लेबाय थानो मोनदों नङा होमबा।
औ बेनि गेजेरजों जों खायसे सुबुंफोरनि रुंसारि जानाय एबा अबथिरायै जिउ खोमानांना लानायखौबो जों नुनो मोनदों। बेनि अनगायबो जोंनि ओनसोलाव सोलिफ्लेबाय थादों आथिखालाव मैदेरजों न' गाख्रुबजानाय। बिदिनो बायदि बायदि माने जाथाया जाफ्लेबाय थादों आरो। बेफोर जाहैबाय सुबुं माहारिनि मावनायनि फिथाइ। सुबुं माहारिया जेरैबायदि अरनबारि आरो मिथिंगाखौ फोजोबस्रांदों बिदिनो ओ फिनजाथाइ महरै बेफोरबायदि दावहाया जादों आरो। दा बेनि अनगायैबो जोंनि सुबुंफोरा आथिखालाव मिथिंगा अरनबारि दानस्रांनायनि जाउनाव जोंहा आबहावाया गोबां खहा जादों जेरैहाय ओ जोंनि आबहावा खहा जानायनि माखासे जाहोनफोर होननानै बुङोब्ला सुबुं माहारिया दिनै दै आरो बारहावाफोरखौ गोबां बिबाङै गुबुंले खालामदों जेरैहाय दैयाव बाज्रि ओ बायदि गाज्रि बेसाद मुवाफोर गारहरनाय लोगोसे ओ बिफां लाइफां दानफायनाया बारमण्डलाव गाज्रि गेसनि माने ओ गाज्रि गेसखौ बांसिनै बांहोदों आरो बेनि अनगायैबो दिनै आथिखालाव सुबुं माहारिया गारि मथर बाहायनाया बांलांबाय। आरो बायदि बायदि दारिमिन फसंनायनि गेजेरजों दिनै जोंनि आबहावाया गोबां बिबाङै गुबुंले जानाय खौ जों नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो ओ आबहावा गुबुंले जानायनि गुबुन गुबुन जाहोन होननानै बुङोब्ला सुबुं माहारिया दिनै अरन बारिखौ फोजोबस्रांनानै बेफोरखौ अर सावनाय आरो प्लास्टिक बायदि बायदिफोरखौ अर सावनानै माने बारमन्दलाव गाज्रि गेस गहोनाय बेफोरबायदि गोबां जाथायफोरा आथिखालनि माने आथिखालनि समाव जाफ्लेबाय थानाय माखासे जाथायफोर एबा हाबाफोर आरो ओ बेनि अनगायैबो ओ सुबुं माहारिया बिफां लाइफां दानफायनाय लोगो लोगो जों माने ओ बिफां लाइफां दानफायनाय आरो बायदि बायदि गाज्रि बेसाद मुवाफोर बायदि गाज्रि गेस बाहायनाय लोगो लोगो ओ जोंनि ओ जोंनि बार मण्डलाव कार्बन डाइ अक्साइड गेस। बिबाङा आथिखालाव मानि गोबां बांलांबाय आरो अक्सिजेन गेस नि बिबाङा खमायलांबाय। बिनि जाउनाव आबहावा गुबुंले जानायनि ओ बिनि जाउनाव आबहावा गुबुंले जाबाय बिनि ओ बिनि फिथाइ महरै जोंनि दिनै आथिखालनि गोबां सुबुं माहारियानो बायदि बायदि बेरामजों बुगिनांनायखौ जों नुनो मोन्दों। माने जेरैहाय हां लानो हायै माने हां लाख'नो हायै आरो बायदि बायदि गोबां जेंना पेरालाइसिस बायदि बायदि कलेरा माबा माबि थटाइफयड बायदिसिना बेराम जानायखौ जोंहा नुनो मोन्दों आरो।
दा नोंथाङाबो आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जेरै जों आबहावा खौ मा राहाजों गेबें गेबेङै लाखि लाखिनो हागोन एबा माने आबाखौ गोग्गोयै लाखिनो हागोन बेनि सोमोन्दै।
हागोन हागोन नोंथां हागोन। दा जोङो नोंथाङाथ' बुंखाबाय आबहावाया बोरै गुबुंले जादों ओमफ्राय दा आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो नि बागै नोंथाङा आंनिफ्राय मिथिनो लुबैदों जेब्ला आं बेखौनो एड खालामदेरनो लुुबैयो आबहावाखौ जों गोग्गो लाखिनोब्ला दा जोङो जोंनि माखासे ओ मा होनो इन्डास्ट्रियेलफोरखौ जों खमायनांगोन एबा गिबियावनो जों बिफां लाइफांनि गायनायखौ बारायनांगोन बिफां लाइफां आं जेसेनो गायो अब्लासो आबहावाया गुबुंनायनिफ्राय रैखा मोना मोनो मोनगोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ
हानिफ्राय जोङो माखासे नाङि बुस्थुफोरखौ खम बाहायनांगोन जाय जाय जाय जाय बुस्थुआ जोंनि आबहावायाव गुबुंले खालामो बैफोर बुस्थुफोरखौ जोङो खम बाहायखौ जोङो डीजेल पेट्रलनि गारिफोरखौ खम बाहायनांगोन आरो माखासे पलुसन गोनां बुस्थु बुस्थुफोरखौ जोङो खम बाहायनानै इलेक्ट्रियान इलेक्ट्रिसिस बुस्थुफोरखौ जुदि जोंनि माबायावबो लाबोयोब्ला आबहावा निसय गुबुंले जानायनिफ्राय माने बासायगोन आरोखि ना आं बेखौ नुहुरो जेरै चाइना हादरफोराव माखासे इलेक्ट्रिसियान कारफोर बा इलेक्ट्रिसियानसफोरखौ दिहुनदों बेफोरबायदि इनभारनमेन्टा गाज्रि जालांनायनि थाखायनो बिनि थाखायनो ओ दासिम आबहावाया माने चाइना बायदियाव बिफां लाइफां खमब्लाबो माने जोंनिखि जोंनि इण्डियानिफाय बुहुत मोजांसिन होननानै जों बाट जों थांफेराखैबाबो मिथिनो माखासे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बा ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जायो आरोखि ना जोङो।
औ
आरो बिफां लाइफांखौ जों मास बि गायथारनांगोन आरोखि जेसे बे हायो एसे नोङो जुदि फांसे दानफायोबा फांसेनि बदलजों दस दाल बिफां लाइफांखौ गायनांगोन आरोखि नों सासे मानसिया। अब्लासे आबहावाया दानि माबायाव गुबुंले जानायनिफ्राय जोङो रैखा मोनगोन आरोखि नङाब्ला जोङो आबहावाखौ गुबुंनायनि होबथानाय राहाया जेबो गैया बिफां लाइफां गायनायनि अनगा जोङो ओ
ओं
माखासे बा प्लास्टिक बा माखासे गाज्रि गेसफोरखौ होबथानांगोन। नाङि बुस्थुफोरखौ बाहायालासिनो माखासे मा जायगाफोरावल जों बाहायनानै जेराव बे ओ इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय गाज्रि उखुन्दै गयो बेफोर एरि बेफोर ओनसोलफोराव खाथि खालायाव गोबां बिफां लाइफां थानांगोन जाहाथे बै नाङि गेसखौ बिफां लाइफाङा बोन बोबथाबना लानानै नांगौ गेस खौ हगारफिननो हानाय बायदि नङाब्ला जों आबहावाखौ होबथानायनि जेबो राहा खौनो नुहरिबायदि आं नुहरो आरोखि ना
औ औ
मानो होनबा आबहावा ओ इन्डासट्रिफोरनिफ्रायथ बुहुत गाज्रि उखुन्दै एबा गेस गयोना बेफोर बेफोर ओनसोलफोराव माने गोबां बिफां लाइफां गायाब्ला आबहावाखौ होबथानायनि जेबो राहायानो गैया आरोखि ना ओ बेखौनो नुहुरो आरोखि आङो फ्राय ओ बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय मा खासे उखुन्दै बा माखासे गे गाज गेस गाज्रि फोरखौ जोङो गोजान जायगायाव लांनानै बेफोरखौ गारहैनांगोन जोंनि खाथि खाला जुदि गारोब्ला बेनो आरो जोंनि देहायाव गोबां खहा लाबोनाय लाबोबावगोन मानो होनबा बिनिफ्राय माखासे गेस ओंखारनायानो मानसिनि देहायाव हाबनानै जोंनि मानसिनि ओ जिउआव बा मानसिनि लाइफआव गोबां बेमार आजार सोमजिहोनाय चान्स थायो आरोखि माखासे बेक्टेरियाफोर बै जे जायगायाव बे इन्डास्ट्रिनिफ्राय गोग्लैनाय दैया गोग्लैयो बे जायगायाव गोबां माखासे बेक्टेरियाफोर ओ बा भाइरासफोर जोनोम जायो बेफोर भाइरासफोरानो मानसिनि देहाखौ माने हानायमानि खहा खालामनो नाजागोन आरोखि बिनि बिनिखायनो जोङो इन्डास्ट्रिनिफ्राय जा दै बा जा गेस गयो बेखौ जों हाजासे माने गोजान बांद्राय केपासिटी बानायनांगोन आरोखि
औ
नङाब्ला जों आबहावाखौ ओ गोग्गो खालामनायनि जेबो राहा गैया मानि टाइमाबबो जाबाय दोनथ नोसै ओ ओ जालालै